खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाददे नोंथां। औ ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ? आं दंथ'यो अरै ओरैनो।
अ नोंथांजों ओ बैसागोनि सोमोन्दै जोंनि बर'नि बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै ओ बैसागो होनोब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां? बैसागुआ जोंनि बर'नि मोनसे आंगो फोरबो जायखौ स जोङो औ जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ फालिबोगासिनो दङ आथिखालावबो जोङो ओ बेबायदिनो बैसाग बैसागो जोङो फालिनायखौ जों गोबां ओ आथिखालावबो जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो ओ बैसाग गो होनोब्ला ओ जोंनि ओ बोस बर'नि मोनसे आंगो फोरबो जायखौ जों एंगारनो हाया एंगारनो हाया ओ बेबायदिनो बैसागो होनोब्ला जोङो ओ बैसागखौ जोङो बर'आव मा मोननै बाहागोआव रानदों आरोना नोंथां औ औ बेनो जाबाय मोनसेया मा बैसागो ओ मोसौनि बैसागो मा आरो मोनसेया मा मानसिनि बैसागो औ बेबायदिनो ओ जोङो ओ ओ बैसा सैथो दाननि सैथ' दाननि जोङो लासाव जोङो मोसौखौ थुखैयो उम औ बे ओ बेबायदिनो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव ओ बिनि अखानायै माने मानसिनि बैसागो मानसिनि बैसागो जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनाय दा मोखौखौ जोङो ओ मोखौनि बैसागो होनोब्ला जोङो मोसौखौ जोङो फुङावनो ओ ओ बेबायदिनो जोङो ओ ओ बेबायदिनो जोङो सारायनि एबा ओ बेबायदिनो खान्थाफोरनि ओ हांगारखौ जोङो हल'नानै बेबायदिनो थावजों थाव गुबैजों जोङो फोननानै थाव गुबैजों जोङो लगायनानै जोङो मा मोखौनि मो ओम मोदोमाव होनाय जायो आरो ना नोंथ थां औ बेबायदिनो जोङो ओम ओ मोसौनि मोदोमाव होखांनानै जोङो बेबायदिनो मोसौखौ जोङो ओ दुब्लि ओ दुब्लियाव ओ दुब्लिनि दै ओ दैमा दैसा एबा हाखरफोराव जोङो लांनानै थुखैयो आर ओ नोंथां औ बेबायदिनो जो थुखैखांनानै ओ थुखैखांनायाव गोबां नेम दङ बर'फोरनि गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय ओ जेरै जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोस जेरै बारिबाय था बेफोरबायदिखौ जोङो होननानै जों मोसौखौ थुखैयो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो ओ मोसौखौ ओ थु-थुखैखांनानै जोङो जेबो ओ जाहाथे जोंनि मोसौआ बे
ओं
ओम ओ मोनायाव ओ गोदान फागाजों खानाय जायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो ओ ओ बिनि अखानायै मानसिनि बैसागु जायखौ जोङो ओ आफा इसोरनि सोरनाव आर'ज गाबनानै गेदेर
बोराय बुरै ओ गासैबो ओ ज' जानानै जों रावबो एना एना एनि गैयाजासे ओ बेबायदिनो जों मोसानो ओंखारलाङो आरो दुखु दाहाखौ बावगारनानै दोनथ'नानै जोङो मा बैसागो बोथोराव गासैबो सुबुं माहारियानो रंजायो आरो ना नोंथां। औ नंगौ ओ बेबायदिनो ओ ओम बैसागो नोंसोरनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदि बैसागो रंजायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन?
औ ओ। जेरैहाय नोंथाङा होनलांबाय बैसागो होनबाथायथ' जोङो बयबो सुबुं माहारि बा बर' माहारिफोरा मिथिजोबखायो नङा होमबा। ओ बवा बर'नि नि ओमबा फोरबो होनबथाय फार्स्टआवनो जोंनिया बै बैसागोआनो गोलैयो जाय जोङो नोंथाङा ओमफ्राय मोननै बाहागो होन्नानै। जोङो मोननै बाहागोआव मोनसे ओ जायखो जोङो मोसौ थुखैनायनि बा बैसागो फा फोरबोनि माबाखौ ओ जायखौ जोङो मोसौनिफ्रायनो माबा खालामो मोसौखौ जोङो माबायदि थुखैनाय जायो एबा मोसौनि ओ फोरबोआ माबायदि होनबाथाय जोङो नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो फुङावनो दुगै स्रां लोबस्रांनानै जोङो बाथौआव खुलुमनानै बा सिजौ गुदियाव आलारि आलारि बाथि होनानै गय जरा फाथै जरा होनानै जोङो खुलुमखांनायनि उनाव जोङो ओ मोसौखौ बा गलिनिफ्राय लांनाय जायो। एगारनानै लांनाय जायो दैखर बा दैमाफोराव बा जेरावहाय दै थायो जोङो लांनाय जायो। ओमफ्राय जोङो बांसिनानो दैमायावनो लांनाय जायो ओमफ्राय दैमायाव लांनानै जोङो ओ फान्थाव बा बायदिसिना जोङो फान न्थाव ओ पानिलाव जायखौ जोङो पानिलाव ओमफ्राय दिप्ल'थि मायबा मायदि दंसोयोना जोंनि बर'नि माबायावबोहाय ओमफ्राय जों बेफोरजों माने ओ दोंसे दोंसे माला बानायनाय जायो जे जेरैहाय जैथा मोसौ दोङो बिसोर बिदिनो माला गांसे गांसे गानहोनाय जायो ओमफ्राय जोङो फार्स्टावनो ओ थुखैना होयो आरो ना मोसौखौ ओमफाय थु खैखांनायनि उनावसो जोङो माला गानहोयो ओमफ्राय जायखौ जोङो फा दाव पानिलावा एसे जोङो सारनो थाखाय खाय दोननाय जायो मोसौनो जेरै ओ गिदिर गोलाव जाथों बा बेमार आजारनिफ्राय माबानो हाथों होननानै जोङो साननाय जायो। ओमफ्राय नोंथाङा जा लांबाय साराय बाह ओ दा जोङो हांगार ओ मानो नानै ओह बा थाव गुबैजों लगायनानै जोङो फ'था होनाय जायो जायखौ जोङो मोसौनि माबायावहाय खाफालावहाय फथा होनाय जायो हांगारनि ओमफाय जोङो ओह बेखौबो मोनसे फोथायनाय दोङोदि जोङो ओ हांगारखौ मानो फथा होनो होनोब्लाथाय जोङो मोनसे फोथायनाय दोङो बेयावहाय ओह जेरावहाय जोङो ओह मोसौखौहाय दुब्लियाव ओह दुनन्दाल होनानै बा गारना फैयो नङा होमबा जाहाथे ओह बे फट लों ओ जों फोथायनाय दोङ आरोना जेबो खहा जायाबा बेनि थाखाय होनाय जायो फटा होबा फोथायनाय दोङो जोंनियाव। ओमफ्राय ओ मोस मोसौनि फोरबो होनबाथाय बेनो ओमफ्राय जोङो ओ मोनाबिलियावहाय मोसौखौ लाबोनानै जोङो ओ गलियावहायबो गय जरासे फाथै जरासे होननानै जोङो खुलुमनाय जायो बा आलारि बाथि फोजोंनाय जायो ओमफ्राय बिनि मोनाबिलि समावनो जोङो आरो ओ बरनि मोनसे नियम दोङो जायखौ जोङो एकसथा मेग गंनि जोङो ओंख्रि बा भाजा संनानै जायो।
औ औ नोंथाङा बे नोंथाङा दे होनबाय उम एकसथा मेगंनि बागै ओह संनाय जायो होनना बुंदों नोंथाङा बा बैसागोनि मैगंफोरनि सोमोन्दै मा मा मैगं एकसथ ओ जौसे था मैगं उम। जायो होननानै नोंथाङा बुंदों जे ओ नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ जायखौ जोङो एकसथ था मैगं होनो बेखौथ जोंनो नागिरनायावथ' खसथ' नङा नङा होमबा। हाग्रानि मेगंआ हाग्रानि मैगंफोर फोर जोङो एकसथा नागिर ना मोना ओंखायनो जोङो ओह जा एसे मोनोबा जारि बिलाइ बा मानामुनि जा दिंखियाजा दालि बायदिसिना जोङो होनानै
एकसथा खालामनानै जोङो संनाय जायो आरोना। ओमफाय औ। बे मोनसे जोंनि बरनि नियम खान्थि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ जानो हागौ नोंथांमोननि बिबो दोङो बिदि बिदिहाय ओमफाय जोङो औ बिनि अखाय नायै जोङो ओ जा जोङो मानसि खुलुमनाय बा हाबाफारि बा मोनसे फोरबो बेबो जोंनिया जेरैहाय जोङो फुङा-फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रांहाय जोङो बाथौखो- खुलुमग्रोयो जेर- ओरैहाय सेजौ गुदियाव गय जरा फाथै जरा- बाहायोबा थुगि एसे बावनानै जोङो गिदिर गोलावखौ जेरै गिदिर गोलाव होनबाथाय जोंनि आबै आबौ बा ओ बाबा आइमोनखौ बा फार्स्टआवनो खुलुमग्रोनानै जोङो ओ बोर लानाय जायो ओमबा जोङो आरो जोङो गिदिर ओ गिदिरफोरा जोंनो बोर होयो ओमफ्राय जोङो उन्दैफोरनो ओ बोर होनांगौ जायो जेरैहाय जोङो बे मोनसे ओ फोरबो जेरै माहाय मान सिखौ लुंखांनायनि उनाव जोङो ओ बिनि अखानायैहाय जोङो फुङावनो दुगैस्रांनो स्रांहाय बैसागो बैसागो मोसानि मोसानोबा गामि गामि थांनाय जायो जेरैहाय जयैनो रायजोनि मानसि औ बैसागो मोसायो ओ होनबाथाय जोंनि ओ बर'नि नियम खान्थिजों लोगोसे गाननाय जोमनायनि ओ बो मोनसे नियम खान्थि दङ जेरैहाय बांसिनानो बैसागो बा मोसानायफोराव जा गाननाय जायो बेनो जाबाय जोंनि बर'फोरनिया हौवानिया जाबाय जेरैहाय गामसा गोथां आर'नाइ गोथां ओमफ्राय गस्ला गेन्जि गुफुर बांसिनानो
औ नंगौ औ नंगौ थारैनो नोंथाङा होननाया जोबोरैनो सैथो ओ बेबायदिनो ओ बैसागुखौ जोङो ओ गाजा गोमजायै बय ओ गासिबो गामियाव खुङो नङा होनबा नोंथां ओ दाब दाब ओ
ओ जायगायाव ओ बेलेग बेलेगबो जानो हागौ ओ थेवबो जोंना बैसागु फोरबो फालिनाय ओ एखे
मानो जायो नङा होमबा नोंथां बयबो मोसानो ओंखारो ज' ज' मोसानो ओ गासैबो जों बोराइ बेन्थ' जेबो एना एनि गैयाजासे जों गासैबो मा ओ बैसागो बैसागोखौ फालियो आरो बेबायदिनो गाजा गोमजायै जों बैसागोखौ ओ बिदायबो होयो। बैसागुनि स्नि सान जोबनायनि उनाव बैसागुखौ जोङो बिदायबो होयो आरो नोंथां। ओ नोंथांजों बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ दा नोंथां जोंना समा जाना फैबाय नङा हबा नोंथां औ औ बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै नामा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो।
औ दे नोंथां। निसिम गोजोननाय थाबाय औ दे।